हेलौ अ हेलौ नोंथां दसे दसे सम रायलायनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
ओ आङो दावबाय दावबायनायनि बागै दसे सावरायलायनो सानदों
औ औ जागोन।
ओ दावबाय दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखागोन मोनसे ओ गियान बु थुमनाय एबा ओ मोनसे मा होनो रोङिखौ रोंनाय होननानैबो जों बुंनो हायो ओ मानो होननानै बुङोब्ला दाव दावबायनायनि गेजेरजों मोनसे ओ जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायावहाय दावबायहैनोब्ला बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरनि माखासे गियान एबा साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासै आसार खान्थिफोरखौनो बा समाजारि नेमखान्थिफोरखौनो जों मिथिनो मोनो जायनि गेजेरजों जों बेफोरनि सोमोन्दै गियान बुथुमनो हायो। द बेनि अनगायैबो दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे मुलाम्फाबो जानो हायो सासे दावबायगिरिया जेरै आङो म बिजनि ओनसोलनि माखासे फिसा फिसा गामिफोराव थांनानै जेरैबायदि दावबायहैदोंमोन बे दावबायनायनि गेजेरजों आङो नुनो मोनदों बिसोर गामिनि बा फिसा फिसा गामिफोरनि गामियाव थानाय सुबुंफोरनि ज जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय गासै समाजारि नेमखान्थिफोरानो ओ गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन आरो अनेक गावसिनि जानाय लोंनाय थासा सारि आरो जिउ खुंनाय माखासे राहा लामाफोराबो गुबुन गुबुन बेखौबो जो आङो नुनो मोनबोदों। बेनि अनगायैबो बेफोर जायगाफोराव सोलोंथाइनि फारसे माबायदि ओ ओ दावगागासिनो दङ बेफोरनि बागैबो बा सोलिबोगासिनो दं बेफोरनि बागैबो आं मिथि नुनो मोनदों जेरै बिसोरनि ओ गामिफोरावहाय सोलोंथाइखौ गोबां गोसो होयो मानो होनोबा बिसोरो बिरात फोथायोदि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सासे सुबुङा ओ गोजौ थाखोनि साननाय हनाय बा ओ मावनाय दांनायफ्रा दावगानो हायो बेजों लोगोसे ओ गावखौबो मा होनो माखासे ओ गोजौ थाखोनि खामानि मावनानै गेजेरजों सिनायथि होनो हायो एबा मोनसे हारि खौबो जौगाहोनो हायो लोगोसे समाजाबो मुं मोनफायो। बेफोरनि गेजेरजों बेफोरखौ साननानैनो बै जायगाफोराव थानाय सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ जोबोर गोसो होयो। बिजों लोगोसे बिसोर सुबुंफोरनि मावनाय ओ मावनाय दांनायनि बेलायाव सावरायनो थाङोब्ला जेरै आबादखौनो बिसोरो गाहाय महरै लायो आबादजोंनो बिसोरो गावसोरनि जिउ खुंनाय माखासे न'खर दैदेननाय खौ बिसोरो ओ सोलिबोबाय थादों। जेरै बिसोरनि जायगायावहाय गोबां ओ दैज्लां बोथोरावनो गोबां गोबां आबादफोरखौनो मावनो हाया मानो होनोबा दैया बिसोरनि थाखाय बिसोरनि जायगायावहाय गोबां ओ फैयो जायनि थाखाय दैज्लां बोथोरनि खायसे आबादफोरखौ बिसोरो मावनो गोब्राब जायो। बेनिखायनो बिसोरो मेसें बोथोरावहाय गोबां रोखोमनि गोरान आबाद मावो। जेरै बेसर, फाथो, ओ ओ दालि सबाय, सिबिं बायदि बायदिफोरखौ बिसोरो मावो। बेनि अनगायैबो बेफोरो ओ बेफोरखौ बिसोरो बायदि रोखोमनि बेफार फालांगिनि बेलायावबो बाहायो। जेरै रां खामायनायनि बेलायाव गोबां गुवार गुवार जायगा लानानै बिसोरो आबाद मावो बेखौ बिसोरो रांखान्थिनि बेलायाव बाहायो आरो गावनि न'खरखौ थांनानै थानायनि राहा लामाखौ बायनानै लायो लोगोसे जानाय जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो नुनो मोनो। ओ बिसोरो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जायो। जेरै मानो होनबा बिसोरनि जायगाया गोबां ओ ओ हाजो खाथि बा हाग्रा बंग्रा खाथि बिसोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं थाइगं जेरै खेरादाफिनि, सिब्रु, दिंखिया मान्दे बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बिसोरो खानानै बा मिथिंगायावनो बुथुमनानै जायो ओ बेफोरखौ जानायनि था खायबो बिसोरनि देहाया ओ मोजाङै थायो लोगोसे देहायाव माखासे बेमार आजार जायोब्ला बो गोरलैयैनो माने हामहोनो हानाय एबा बांद्राय बेमार आजार जायै जायैखौ नुनो मोनो ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव बि बांसिनानो गोदान मुगानि मस्ला मस्लि बाहायनायफोरखो बारा बाहाया। जेरै ओ जिरा बायदिसिना रोखोमनि मस्ला मस्लिखौ बिसोर बांद्राय बाहाया। मिथिंगायाव मोननाय खायसे ए ओ नो ओ जिराय जो ओ मस्ला मस्लिनि जायगायाव बाहायजानाय जेरै ओ दुन्दिया मगा दुन्दिया ओमफाय निरसिं आम फाय अन्थाइ बाजाब जायखौ ओ गरायलानजायबो बुंनानै बुङो। ओ बेखौ बिसोरो बाहायो। ओ बेफोरखौनो बिसोरो ओ जेरै ओ बेदर फिसा बायदि रोखोमनि ओं ख्रि जेरै अनला ओंख्रिफ्राव मुगा दुन्दिया सबाइ ओंख्रिफ्राव मुगा दुन्दिया दुन्दिया बायदिफोरखौ बाहायो आरो ओ नेवलाय एन्जर बेदरफोराव बा अमा बेदर ओ बिदिफोरावहाय बिसोरो ओ नेरसिं अन्थाइ बाजाब बायदिफोरखौ बाहायनानैनो संनानै जायो आरोना। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बिसोरो उम ओ बायदि रोखोमनि जेरै ओ गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायफोरखौ गानो बायदि रोखोमनि ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय गाब गानाय गाब गानानै बिसोर दानानै लायो गावनो गाव मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांखौनो दानानानै बिसोरो मिथिंगानि बायदि दिहुननाय माखासे आइजें आयलाफोरखौ बाहायनानै बिसोर दानाय लुनायखौ ओ बाहायो जेरै ओह गोदोनि समाव बर'फोरा ओ मिथिंगायाव मोन नाय बायदि रोखोमनि गाबफोरखौनो लानानै खुन्दुं इन्दि खुन्दुं लुनानै बिसोरो गाब गायोमोन थिग बेबायदिनो बे ओनसोलावबो बा बे जायगानि सुबुंफोराबो दाबोनो माने बेफोरबायदि ओ खामानिफोरखौ बा हाबाफारिखौ माने बाहाय फोथायबोगासिनो दङ आरो खाय ओ खायसे खायसे खिन्थु गोदान मुगानि जो ओ माखासे बानायखानाय ओ गोबां रोखोमनि बायदि खोमनि ओ गा बो बाहायबाबो बांसिन सुबुंफोरानो बेफोरबायदि गोजाम आदबफोरखौनो बाहायनाय जों नुनो मोनो आरो दानाय लुनायनि बेलायाव बिसोरो गावनो गाव आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै लोङो जेरै मिथिंगानि बायदि रोखोमनि महर ओ जेरै फारौ मेगन हाजो आगर दिंखिया आरो थाइगिर बिबार बायदि बिदिफोरखौनो बिसोरो बाहायनानै आगर महर होयो दायो आरो माखासे दाउसिन दाउला जिब जुनारनि आगरफोरखौ खौबो बिसोर दायो ओ दा नोंथांनि ओनसोलावहाय ओह ओ गाननाय गाननाय जोमनायफोरा माबायदि सोलिबोदों बेखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङाथ' जेनेबा दावबायनायनि सोमोन्दै बुंदोंना नोंथां
औ
औ जेनेबा आं दावबायनाय सोमोन्दै नोंथांनो बुंग्रोनोसै नङा होनोमबा नोंथां
औ औ
औ दावबायनाय जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंलांबाय
औ
औ जेनेबा आं दावबायनाय होनोब्ला जेनेबा जोंनिनो ओ जोंनि खाथिनि जेनेबा आसामनि आसामनियाव जेनेबा गुवाहटि गुवाहाटियाव माने आं दावबायबाय आरो ना बेवहाय माने जेनेबा जोबोद मोजां मोजां जायगा दं जेनेबा गुवाहाटियाव आं बिदिनो जेनेबा नामेरि बिदिनो जु होननाय मोनसे जेनेबा बेयाव नामियाव आं थांखांबाय आरो
औ
औ बेयाव माने आं थांनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बेयाव मिथिंगाजों जेनेबा बुंफबना बिफां लाइफां लोगोसे जि ओ बेयावनो मिथिंगा नि जिब जुनार जिब जुनारफोरखौ माने नायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर फिसिनायखौ फिसिनानै दोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां
बेयाव जेनेबा जोङो बेयाव थांनानै नायोब्ला जों गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौ नुयो जेरै जिबौ जिबौ नुयो बिदिनो सिंह नुयो मोसा नुयो आरो लख्रा बिदिनो गान्दा मै बिदिनो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर बेयाव फिसिनानै दोनो आरो नोंथां
औ औ
बेयाव माने आं थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिदिनो मोनसे जायगाया आङो जेनेबा शिलं शिलंआवबो आं जेनेबा मोनसे जायगा जोङो ज' माने बिदिनो ज' लोगोफोरजों आं थांखांबाय आरो मोनसे पिकनिक स्पट बेयाव पिकनिक स्पट मेघालया बेयाव खेबसे थांखांबाय आरो नोंथां।
औ
औ बेयावबो माने आं थांनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिदिनो जेनेबा बे सिलिंआवहाय माने उनावा माने आं थां थांबावगोन आरो जेनेबा बिदिनो बेरायजोबनो मोनाखै बेयाव मोनसे जों पिक जानोसो थांदोंमोन आरो जों ग्रुबैनो
औ
औ बिदिनो जेनेबा गामिनि खाथि खाला गामिनि खाथि खालाफ्रावबो बेरायनो माने बेराय फ्रायानो बेरायजोबखांबाय गामिनि होननानै बुङोब्लाथ' बिदिनो जेनेबा अरुनाचल ‌ गोलावबा‌ आं गामिनि खाथियावनो जेनेबा अरुणाचला ओ बेयाव थांनानै माने बेयावनो गोबां जोबोद मोजां माने बेयाव अरुणाचलावहाय माने बिदिनो गुसु जायगा बे गुसु जायगायाव माने थाबाय थानो गोसो जायो आरो जेनेबा बेयाव थांनानै माने फैफिननो गोसो जायो आरो जेनेबा बा
औ‌ नंगौ
आरो नोंथाङा बुंदों जेनेबा गाननाय जोमनाय सोलायनाय फैदोंना नोंथां।
ओम
औ नंगौ थारैनो गाननाय जोमनाया सोलायबाय जेनेबा गोदो गोदाय जोङो बर' आइजोफोर होननानै बुङो बर' आइजोफोरा दा जोङो गोदो गोदाय माने गावनो गावनि सोलेरखौ खोबथेनो थाखाय गावनो जेनेबा बिसोरो गावनो गावनि आखाइजोंनो जोङो दानाय खौ जों नुनो मोनो मोना आरो नोंथां बिदिनो बिसोर बिसोरो दख'ना दख'नाखौ गावसोरनो दानानै आ गानोमोन आरो बिसोरो हौवाफोरनो थाखाय गामसा बिदिनो फालि बायदिसिना दानानै माने गावसोरनि आखाइजों दानानै लोयोमोन आरो
औ
आ‌ ओमफ्राय आथिखालाव दा नायोब्ला जोङो बे दानाय लुनायनि गान्नाय जोमनायनि बागै नायोब्ला माने गोबां सोलायनाय फैबाय आरो। बिदिनो हौवाफोरनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला दायो जोङो। आ गामसा गानलाफायानो जोङो दा लंपेन्ट फेन्ट एबा बिदिनो बायदिसिना गाननायखौ जोङो बेरायनायखौ नुसै आरो माने गामसा गानबांला आरो फ्रायानो
औ
औ बिनि सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो हिन्जावसाफोरनि बेलायावबो दख'नाखौ फायानो गानला दख'नाखौ जों सोलायनो मोन्दों। आरो बिदिनो जों गोदोनि गोदोनि बर' आइजोफोरा गोबां दानाय लुनायाव मुखुबोन आरो नोंथां।
ओम
औ आरो बिसोरो गोदो दानाय लुनानै जेनेबा गावनि आंखालखौ सुफुङोमोन। जेनेबा न'खर खुंनायफ्राव जेनेबा बिदिनो ओ बिसोरो गावसोरनि दानाय आखाइजों दानाय जि जि जोम बेफोरखौ बिसोरो बेफार फालांगि खालामनानैबो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां थारैनो जोङो। गोदोनिबा आथिखालनि नायोब्ला जो आथिखालाव नायोब्ला जोङो। आं जेनेबा जि दानाय जि दानाया गोबां माने दाना गुबुन जाथिफ्रासो जोङो मिचिनजोंहाय माने गुबुन जाथिफ्रा बांसिन ओ बे दानाय लुनायखो बांसिन मावनायखो जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ।
औ गुबुन जाथिफोरा माने बिदिनो दानाय लुनाय जेनेबा बिदिनो जि जोमखौ बर'फोरनि दानाय लुनायखौ माने गावसोरनि जेनेबा मेसिनजोंहाय दानानै माने गोबां बेफार फालांगि खालामनानै गावसिनि जिउखौ खुंनो थाखाय बिसोरो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो बर'फोरनि बिथोरावबो दा फायानो बर'फोरा मा ओ गोबां बिदिनो बर' आइजोफोरा दायो ओ बिदिनो बेफार फालांगि खालामनानै दख'ना स्तर बिदि होनानै माने गोबां ओ रां आरजिनायखौ जोङो दायो गोबां नुनो मोनसै आरो। बिदिनो सोलायनाय होननानै बुङोब्ला दा फ्रायानो आं जेरै बुंलांखाबायानो नोंथांनि सिगाङाव। जेनेबा दा गामसा गाननाय दख'ना गाननाय बेफोरखौ जों एसे सोलायनाय मोनबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां होमबा जोंनि रायज्लायनाय समखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।